थां हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ औ औ मोजांना नोंथाङा?
औ दङ मोजाङैनो दं नों थां नोंथाङालाय।
बिदिनो नोंथां मोजाङानो।
औ
बिदिब्ला जों दिनै दैज्लां बोथोरनि जानाय जेरै ना गुरनाय खांख्राइ लायनाय बेफोरनि बादै सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां औ। सावराय जायो।
औ औ बिदिबा आं जागायसै नामा नोंथां औ औ औ औ दैलां बोथोर होनना दैलां बोथोरनि जानाय होननानै बुङोबा जोंहा ना खांख्राइ। नङा होमबा नोंथां सिंखावरि। गांजेमा बेफोरखौ खुसिया बेफोरखौ जों मोनो नङा नोंथां।
औ नंगौ।
जोङो दाना हमनायनि बागाव जुदि फैयोबा जों नाखौ मेलला रोखोम जों हमो ओ लाबजे सानानैबो जों नाखौ मोननो हायो।
नंगौ औ नंगौ।
सानानै जों मोननो हायो आरो जोंहा। बाथा होनाय जेखौ जों बोरसिं जों बो नो नङा होमबा नोंथां बेखौ औ औ। आरो मोनसेया जाहैबाय जा फासियाल फासि जे सानाय नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय आरो। माबा सेवालि जे सारनाय आस्रा नामा होनो नोंथां एखो।
औ आस्रा जेना मा होनोना नोंथां औ।
नाखौहाय बिनि उनाव जों नाखौ। खौ लाबोनानै सायनानै फोसाबनानै जों मेल्ला रोखोमनि इस्तेम माने आइटेम बानायनानै जायो। जेरै नाखौ जों एवनानै जायो। नङा ओमबा नोंथां। ना एवनानै। जानाय मैथा ना जानाय बिदिनो मेल्ला रोखोमनि जों अनला गारसननानै जानाय आरो दा नै जोंहा मेवा अनला गारसननानै जानाय आरो जोंहा जुदि आरो जों बुङोबा ओरैजा खांख्राइ खांख्राइखौबो जोङो खन'नानै लाबोनो हायो खांख्राइ गुदुंनिफ्राय बेनि उनावहाय जोङो गुरनानै खांख्राइ फिसा फिसा बेफोरखौबो जों मोननो हायो
नंगौ औ नंगौ
बेफोरजों बेफोरखौ जों लाबोनानै मैथाजों जायो बाथोन जायो सोरबाया लोथौ जायो लोथौ माने नोंथाङा मिथिगोनना मिथियाथाय
उम मादिखौ होनोमोन नोंथां
लोथौखौ जायैबाय जों खांख्राइखौ बिराद बुरजा हमनानै लाबोनानै जों खांख्राइखौ देग्लियो बे देग्लिखांनायनि उनाव औ देग्ल नानै जों खांख्राइनि रसखौल' जायो माने जों बै साहा बिगाबफोरखौ जों जाला गारहररो आरो बिनि माने बिनि रस खौल' जों जायो बेखौ लोथौ जानाय होनो नोंथां जोंनि जायगायावहाय औ औ गांजेमा फोरखौ जों मोननो हायो एंखावरि दा नोंथांमोनसिं मा मा ओरै दैलांआवहाय मा मा जाग्राफोरा बांसिन मोनो माबायदि मोनो मारै जायो नोंथाङा खोन्थादो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंना औ दैज्लांआव माने अखा हारिजों दै देरनायजों ज्राबजों जोङो बायदिसिना नाखौ ओ नाफोर मोननो हायो दायो आरो दै गोदाननि ओ ना गोरलै गोरलै गोबां ओंखारो जेरै ओ बोथिया ना बाला बोथिया ना ओ फिथिख्रि ना मावा उम बिनि अनगायैबो ओ नास्राय गोरै बि बिदिनो फिसा फिसा दायो माने दा नाफोरा फिसा जासि गोना गोरलै गोरलै खनाव बेफोर ओ लोगोसे माने गाहायै बेफोर नायानो आरो ओमफ्राय लोगोसे खावै नाफोरा बेफोर जोङो बायदिसिना ओ ओरैनो जेजों सारनानैबो हमो ओ सारनानै सारनानैबो जों मोनो
नोंगौ नोंथां
ओमफाय मालासे ओ मालाबा जोङो खखा
नोंगौ नोंथां नै औ औ सेन सेन आं नै दा नों बुंना नोंथां बुंनानै आं गोसोआव फैदों इफोरखौ दास बावनानै थादोंमोन दा नोंथां बुंनाय लोगो लोगो आं गोसोआव फैलायबाय नोंथां औ
ओ बिदिनो सेन फोरजोंबो हमो
औ नोंथां।
उम आ हमना लाबोनानै आरो गुरनानैबो लाबोयो जेरै जों जेखाइफोरजों ओ जेखाइजों गुरोब्ला जों गोबां रोखोमनि मोनो।
नोंगौ नोंथां।
जेरै ओ गांजिमा सिंखावरि लोगोसे आरो बै माबा मोनसे मोनबावो बोरैबा गोलाव एम्फौ जुजिमा ना जिजिमा होनो बेखौ अरो बि औ उम ओब बुस्थुआ एसे गोलोव गोलाव गोलाव नङा गोसोम जाया बियो। ओ बोरैबा इदिनो नोन नरमेल गोजों माने गुफुरबो जायो अबा एसे ब्राउन थाइप नि जायो। मानि गोलाव गोलाव अरोलै बे अरो माने मानसिखौ बियो। माबा माने खुगा खुगा थायो। नाथुरबो नङा नोंथां। ओ बोरैबा बेल'थाइ नि माने एकदम गोलाव मा होनगोनथाय बेखौ जोजेमा होनो आरो जोंनथिं। बेफोरखौबो लाबोयो आरो लाबोनानै जोङो ना फिसाफोरखौ जोङो ओ बायदिसिना नोंथाङा दैहै बुंनाय बायदिनो। जोङो अनलाजों जायो औ मैथाजों जायो
नोंगौ नोंथां।
आरो ओ लोगोसे जोङो खुमब्रा दाथ' आरो दैज्लाङाव जोंहा न'आवनो खुमब्रा बिफांफोर थाख खायो नालाय बै खुमब्रा फिथाइफोरजों जोङो बे ना फिसाफोरखौ जायो गारस'ननानै लोगोसे आरो जोङो दायो सजना बिलाइओ बिफांनि बिलाइफोराबो रोदोमो
नंगौ नोंथां
बे सजना ओ बिफांनि बिलाइ गोरलैजों जोङो खारै खारसजायो बिबायदि माने गोबां रोखोमनि संनानै जायो आरो बेफोर ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय गुरनानै मोनबोनाय नाखौ माने जानानैबो जोबोद गोथाव नाङो ओ मोजां माने बोथोर बोथोरनि ना हिसाबै गोरलै गोरलै ना माने एवनानै जानानै जोङो ओ गारसननानै जायोब्ला माने साबसिन गोथाव मोनो आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय दा जोंथिं दैलाङावहाय आरो जोङो नोंथां खुसियाबो बोनो नोंथां खुसियाखौबो जों मोननो हायो औ खुसियाखौ औ खुसियाखौ जोङो बोनो माने नै दा दै गोदान गोदान फैबाय नालाय दैलां बोथोरावहाय बेवहाय जोङो माने बोरसि लानानै खानस्रि होनानै माने बोनो लगालगबो मोननायनि सेस्था मोनोबो ओमफ्राय मालाबा हरसे दोनबोयो आरो खुसियाखो नोंथां बे माने एम्बु एम्बुजों बोनो खानस्रिजों बांसिन बोननाय जाया आरो खुसियाखौहाय एम्बुजों बांसिन बोननाय जायो आरो बे होनानै लावथि मोनसे लानानै ओरै बोरसि बे सिङाव नारसो हरलायनाय बिराद मोजां नाङो नोंथां खुसिया हमनो आरो खुसिया बोननायावहाय माने बिराद गोजोननाय दं आरो औ ओमफ्राय आरो नै दाथ' नोंहा जोंहा माबा दैज्लां फैनाय लोगो लोगो जोंहा दैलांनि जाग्रा हामबायो बआवथ' नों मालाबा एम्बुखौ गारनानै जोंहा बर'नि जाग्राया गोजोन माने जोबनाय नङा आरो
ओ नंगौ नोंथां औ औ एम्बु होमबालाय आरो बा
बेखौ सोथारनांगोन आरो जाहाथे जोंना फुल फिल जायो माने बुस्थुआ औ औ। जाय एम खु जोङो दाथ' गोदान गोदान ओंखारबाय दा बेवहाय अखा हानायावहाय जेराव दै दङ बिसि नि एम्बु गाबनायखौ तस्ट मोनसे लानानै बिनि गाबनायखौ माने नागिर नागिरखौसो लांनानै बुथारनाय
औ गाबनायखौ खोनासंनानै जों
औ औ औ नोंथां औ औ बेयाव लाबोनानै जोंहा ओरै खर'खौ दानस'नानै बिगुरखौ ओरै फेन ओरै खुनानै गोदानानै एवनानै सोरबा गाव गोजा एवनानै जायो। सोरबाया नोरसिंजों जायो। सोरबाया अन्थाइ बाजाब जों जायो नङा होमबा नों थां आरो बिदिनो जोंनिया थिं आरो बुथुखौ जायोलाय एम्बुलर होनो नोंथां एम्बुलर एम्फु बायदि ओमफ्राय लामजाय गोनां आरो लानजाय गोनां ना नायानो नायानो जोंनिथिं औ औ नोंथां औ औ नोंथां औ नोंथां औ बिदिखौबो औ औ औ जोंनि साइदथिंहाय बबेबा बबेबा मानसि जायो आरो जों जाया
औ मा माबोरै खालामना जायो बेखौ नोंथां?
बेखौ जेरै एम्बु जायो माने नाखौ जेरै बिनि बिबुखौल' बखनानै गारो।
अ नंगौ औ औ ओमफ्राय नोंथां औ ओमफ्राय बै बै दैयाव ओरैनो थानाय फिसा एम्बु थेरेना मा होनो।
औ बेखौबो जायो औ जायो जायो नोंथां जायो आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन जेरैहाय जों बेखौहाय दैमा दैयावबो ज जों लाना फै जोंखौ हखर खाथि होनो सोरबा सोरबा आलदा आलदा रोखोमनि होनो दैबो फैबाय थानाय जायगानिफ्राय जों मोन लाबोयो आरो जों दुब्लिनिफ्रायबो जेनेबा नै लाबजि होयोना दा नोंथां। दैबाना जानानै लाबसै बेयाव लाबसै गाखो गाखोनायावबो माने बे एम्बौखौ ला जायो आरो माने ना मोनथाराबाथाय खौनो लाबोननाय होननाय मोनसे जायो नोंथां। ओमफाय औ बेखो बिगुरै। बेखौ सेलायनानै बिगुरखौ गारनानै आरो जेनेबा एवनानै जा बिराद गोथाव नांगोन नोंथां। माने जों बेखौनो जानानै देरबोबाय आरो जेनेबा सोरबाया सोरबाया आलदा आलदा जायगायाव जाया नालाय मारैबा मोननोबो हागौ खिन्थु जोंङो जाबाय नालाय बेखौ जों मोजां मोनो। नोंथां मोनथिं मारै
ओ नोंथां ओ जोंनिथिं बे एम्बु थेरिफोरखौ जायालै आंबो मोनजाफेराखै जाफेराखै माने जोंनि ओनसोलाव जाया माने जों बै एम्बौ बंला ओ खौ जायो बै जों आरो बै‌ लान गोनां बै मा एम मोनलाय नोंथाङा एमबलर अ बेखौबो जाया जोंनिथिं नोंथां।
जाया ना नोंथां जोंनियावबो जोंबो जाफेराखै खिन्थु एलेखायावआव जायो सोरबा सोरबा एम्बुलुरखौ आरो खिन्थु एम्बु थेरेखौ जाखायो आरो जों एम्बुलरखौ जानो दै नोंथां बेखौहाय आं एफा मोननायबो जोंनियाव मोनखायाबो नालाय बारा खौ रायार माने बिराद खम
औ माने आं खोनानो जोंनियावथ' बान ओ जाया माने खोनानो मोनदों आरो बेखौ माने ओ नाफाम देनाय फोराव फोराननानै नाजों लोगोसे होफायो। बेजों देयो होननानै खोनानो मोनदों आरो आं
जानोबो हागौ। औ नोंथां औ। माने बेनो सोरबा सोरबा जायगायावहाय जायो। सोरनियावबा जाया नङा होमबा नोंथां। नाफोरखौबो नाफोरखौ जेरै जों सिं सिंगिफोरखौ मोजां मोनो। थां जानो सिंगिफोर बे जोङो माने फुरा मोजां नाङो। नोंथांमोना सिंगिखो
मोजां नोंथां औ माने दैज्लां बोथोरनि नाया गोरलै गोरलै जानो बिराद मोजां आरो बायदिसिना मैगं गोदान ओंखारनायफोरजों जानो था
औ औ
औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा औ दे